आरो ना
औ औ खोनादों आदा खोनादों।
दा फंबाया मा खालामनानै दङ?
आं दायो ओ- जेबोथ' थवाखै ओरैनो दंमोन आरो।
अ बोथोर फ्रा दा मााबायदि फंबाय मोननि ओनसो
बोथोराथ' ओरैनो अखा हां हां जानानै दं।
ओमफ्राय अखा हाबाय थाबाय औ नंगौ दा नागारबायना अब्ला दा जोबोद मोजां जाबाय ओ-बयबो। खामानि मावनो थाखाय ओ- बाहेरायाव ओंखारलांनो हासि-
नंगौ नंगौ
दा ओरैनो आदाया मा खालामगासिनो दं बे समाव?
ओरैनो दंथ'यो फंबाय।
औ औ
जेबो खालामा। खै।
ओंखाम- फोर जानाय जाबाय?
ओंखामा जाथ'वाखै।
आह
अब्ला जोङो मोनसे ओ-गोनां आयदा सावरायनो थांनि नामा?
औ औ औ जागोन।
ओं र' आथिखालावदि ओ- जोङो खोनानो मोनदों। इन्डिया। कारेनसियाबो जोङो प्लास्टिकनि सौफैसिगोन होननानै
औ औ खोनादों
नंगौ नोंगौ थारैनो जोबोद मोजां अब्ला दा नोङो बे प्लास्टिकनि कारेन्सि फैयोब्ला जोंहा माबाफोर उसुबिदा जागोन ना सिगांनिफ्राय साबसिन जागोनखौ सानदों?
आ साब सिन जागोन बियो मानो होनब्ला प्लास्टिकनि ओ कारेन्सि फैयोब्ला ओम माब्लाबा समावहाय लंपेन्ट पकेटफ्रावहाय गस्ला पकेटफ्रावहाय फैसाफोरखौ जोङो लाब फ्लाङो जोब्लैबो जेरै जेब्लायबो बहाबा थाङोब्ला दा बे समावहाय जोंना फैसाफ्रा डेमेज जानाय नङा आरो सिनानै जिनाय नङा। बे मोनसे बिराद मु गिदिर मुलाम्फा जागोन आरो
थारैनो दा गोबां ओ जोंनि माखासे बिजिरगिरि आरो आरो सान्थौगिरिफोरा बेखौनो नुदों नरमेलि ओ जोंहा माखासे जे आथिखालाव ओ पेपार बानायनो थाखाय गोबां ओ जोंनो बिफां लाइफां औवा आरिखौ दाननांगौ जायो। जायो नङा होमबा दा प्लास्टिकआ जोंनि ओ जायगायाव माने गोबां बाहायजायो मोनफ्रोमबो न'ख फोराव आथिखालाव बा बाजाराव मैगं दायनैसो लाब्लाबो जों प्लास्टिक अवान टाइम इउस बेबायदि खौ बाहायनो गोनां जायो।
नों जाग्रोदो।
दा जोङो ओ बेबायदि माखासे
प्लास्टिकखौ जुदि कारेन्सियाव ओ कनभार्ट खालामोबा जोंहा ओ मुलाम्फा जागोन बायदि
जों नुहुरो
नंगौ नंगौ। मुलाम्फाथ' जागोन मानो होनब्ला प्लास्टिकखौ जोङो रिसाइकेल खालामनानै जोङो माने प्लास्टिकखौ खम खालामनो हागोन आरो माने।
नंगौ। दा आं मोनसे सोंथि खालामनो लुबैदों। दा जोंनि भारत हादरावल' बेबायदि प्लास्टिक कारेन्सिखौ बाहायगासिनो ना? गुबुन हादरफ्रावबो बेबायदि प्लास्टिक कारेन्सिया ओ सोलिगासिनो दं नों फोरमायनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' गुबुन हादरावथ' बांसिनानो बेबायदि। ‌ अ माबा
प्लस्टिक कारेन्सि नुनो मोनो ओरैहाय भुटाननियाबोथ' प्लस्टिक कारेन्सि होनना खोनादों आंङो, भुटानियाथ' ओ प्लास्टिक नङा। आथिखालाव दथ
ओ अबेबा अबेबा डिस्ट्रिकआव बेबायदि प्लास्टिक कारेन्सि दङ। होमबाबो एक्जेक्टलि बबे डिस्ट्रिकआ बेबायदि दि आं
फनखौ एसे साइलेन्ट खालामनानै दोनहर नामा? फंबायनिया जुदि उसुबिदा गैयाबा आंनि फिनायाव ओरै जाबाय
खोनाबायना एबार?
औ ना साइदआव फन रिंनाय
आतसा आतसा सा सा।
हेलौ।
औ औ खोनादों आदा।
ओ आंनि मिथिनायाव माखासे से जेरै सोनाब हादरफ्राव इउरपफ्राव बेबायदि कारेन्सिया सोलियो। दा जों रिसेन्टलि आङो माने नुनो मोनदों, आरब माबायाव ओ जेरै मा होनो? डुबाय बायदि डुबाय बायदि हा डुबाय बायदियाव औ बेसोरना जोङो प्लास्टिकनि कारेन्सिखौ बाहायो आरो।
नंगौ
दा जोंनि हा दोरावबो नोंगौ बेबायदिनो समजों लोगोसे ओ सोलायनाया गोनां।
नंगौ नंगौ
नंगौ ओ नों फंबाया एसे आवगायाव दि बुंदों भुटानावबो प्लास्टिक कारेन्सि जाबाय नोंगौ बियो ओ कमफर्म जाबाय।
औ औ।
दा जोंबो माने समजों लोगोसे एसे सोलायनाया गोनां आरो।
नंगौ नंगौ आदा।
औ दा माखासे ओ जोंनि गिदिर गिदिर थिंकार्सफोरा बुंदों। प्लास्टिक कारेन्सि जायोबा। गोबांआनो नेगेटिभआव आरो ना। ओ जेरै -
हेलौ अ खोनादों ना?
औ खोनागासिनो खहा ना मुलाम्फा। नों सानो
हेल' औ औ खोनादों
औ औ खोनादों।